औ हेलौ अ नोंथां खोनादोंना आंनि माथो हेलौ क्लियार ओ मोजाङै स्रां स्रां। खोनादोंदा आंनि माथाखौ?
औ स्रां खोनादोंमोन खोनानाया, आंनिखौलाय?
औ खोनादों आंबो दे। जासिगोन दे जोङो, आंथ', फ्रियालाय फ्रि औ, नोंबो फ्रि दा नोंथां? ओ आङो मोनसे खोथायाव सावरायनोसो सानदोंमोनलै नोंथां।
अ मा खो
खोनादों नोंथां, खोथायानो जाहैबाय आङो सावरायनो नागिरनायहाय आङो बे टावार एबा मडार्न टेक्न'लजि माने बेखौ सावरायनो नागिरमोन माने आं। टावारनि टावारनि सोमोन्दो।
टावार माने
था नेटवार्क बुङो ना इंलिसनि बे खौ जों टावार होनना होबाय आं।
ओम।
ओ जेने- ओम जा- ओम जाय ओम टावार जबा नों नुनो हादों जानो हागौ माने दाथ' फाइभजिनि जुग ना।
औ नंगौ।
मबाइलफ्राबो मोजां मोजां ओंखारलांगासिनो दं। आपग्रेड जालांगा दं। दामि दामि ओंखारलांगा दं। बिदिनो टि भि फोराबो थ' जोंना दायोथ' गोदोनि बायदिथ' गैला एन्टिनाजों सलिायग्रायाथ' गै ला। टावारजोंसो खारजोबबो। माने टि भि या दानि जुगनियाथ'। एनड्रइड टि भि नो मा टि भि नो औ माने औ दा थ' मबाइलबो नांलायला दानि जुगनि टिफिया जेनेबा टावार गावनिफोरनि टावारावनो सलिनो हासै माने इउटुब सिटुब नायजानो हासि माने आप आपग्रेड जाबाय टि भि फोराबो मबाइलफोराबो लेपटपफोराबो बिदिनो टावारनि थाखायनो आपग्रेड जादों माने जायगा जों नुनो हादों जानो हागौ जायगा जायगा
नंगौ जादों जानाया प्रफिट जादों जानाया एसे एनै
औ गामियावबो नै गायलागासिनो दं मोननै मोनथाम टावार नुनो हादों जोंनि गामियावबो मोनसे टावार गायदों बे जाहैबाय फाइभजि फाइभजि नेटवर्क
गामि खाथियावनो आरो गामि बिदिनो दथान दब्रैजों माने लोगो नांनायाव नेट नांनाय बायदि आरो गेजेरावनो आरो बिदि
औ बेह सानदों आं माने नुनो मोनदों आरो सानाखै माने दाउफोर जे जोंना खमायलांगासिनो दं माने आङो ओ नुबाय थायोमोन दाउ रा दंफां दालायाव बाफै बियो जोंहानि न' खाथियाव गोबां बिराद दाउसा दा
हैइ जों जोंनियावथ' बिराद दाउ फैखायो खमायबाय आरो दा एसे
औ नुबाय थायोमोन आं माने आवगोलनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जों अब्लानिफ्राय माने जेब्लानिफ्राय माने टावार गायदों बे समनिफ्राय माने बांद्राय नुनो मोनासै माने खमायलांबाय माने नुनोथ' दाउसा दाउसामेनफोरानो माने खमायलांबाय बे आं बे नेटवर्कआनो इफेक्ट खालामदों जानो हागौ बिसोरखौ आं गोलैलाबायनाय नुयो मासे मानै मासे मानैआनो नङा माने गोबां माने बहुथ नां गोलैनाय नुयो आं दाउसाफोरखौ हायाव गोलैना थानाय
अ औ बुजिबाय नोंथांनि बुंनाय बादि नंगौ नोंनाया खोथाया मानो होनबा बे जोंनाव बे टावार खुन्थाफोर दा जोंनियाव गायसनजोबनाय दंना गामि एरिया टाउन एरिया ना बेफोरो मोनसे सिगनेलजोंसो खारोना ट्रेननाव नां फैनाय नेटफ्रा डाटा खारनाया मोनसे रेडियेसन होननानै बुङो आरो बे बुस्थुआ माने दाउसिन दाउला फोरदा एखौ सैज' खालामनो हाया जेसेबां खि गोसा जायो इसिबांनो सैज खालामनो हाया बिसोर माने फिसा बुस्थु नालाय गोरलै बुसथु माने बिसिनि हार्द आ बेखौहाय माने सैज खालामनो हाया माने एथेक खालामनायब्ला जायो माने बेयाव माने बिसोरो डाइरेक्ट थपनो लावनानै थागोन थैगोन गोलै नोंथाङा नुदों खोमा मालाबा फोर बिरनायावनो थबनो गोलैनानै दावसिन दावलाया फिसा फिसौ इदिना
औ औ आं सानो मानो गोलैना थादों बिदि सोरबा फोरसो माबा खुबै हरदों नामा अन्थाइ अनला खै जेबो माने नांनायनिस सिनबो गैया दाउनाव दुखु मोननायनिबो सिन गैयाआं सानदों मानो हारसिंनो बिदि बाब्राबबाय थादों गोलैनानै थैना थाखो खो इदिसो सानदोंमोन आं माने बुजिनो मोनाखैमोन माने आं बै जोंहानि न'आ टावार खाथियावबो जाहैबाय नालाय टावार खुन्थाखासे गायनायावनो सानदों आं मानो बिदि गोलैना थाबाय थायो दावउसाफोरा खमायलांखो मानो बिदि सानोमोन आं। रेडियेसनसो बुङो होमबा बेखौ
उम रेडियेसन होननानै बुङो औ
अ बे टावारनिफ्रायनो गयोना रेडियेसन
औ औ बेनो जोंनाव जे नेट नांफैयो बे बेजोंनो जाफैयो माने
अ बे माने जोङो फन्द रायलायबाबो इफेक्ट खालामो नामा दाउसा दाउ सेनफोरनाव?
औ खालामो नों सैथोखा
ओमफाय जोंखौलार एफेक्ट खालामा आरो बे रेडियेसन ना मा एबा बुङो?
बेखौ खालामो जे हाय गोसा खालामनाया बुस्थु मानसिखौबो खालामो ओंखायनो नोंथाङा मालाबाफोर नायबानो जाबाय मबाइलफ्राव जोंथ' मबाइलसो नायखायो नालाय
औ
सिखारनाय ना मानो हमनानै ला जों थिया थागोन। खाथियाव मा होना जेनेबा कानेकसना थाबाय बिदिनो मबेलजों पावारजों बे रेडियेसना जोंनि ब्रेनावबो एफेक्ट खालामो माने ब्रइेनखौ स्ट्रक खालामनो नागिरदों माने
अ हा हा हेलौ नोंथां। हेलौ
औ
हेलौ नोंथां खोना खोनानो एसे टावार आंना बेनो टावार प्रब्लेम जादों। बेयो जेस दिनि जाबाय नामा नोंथां टावार नाङासै माथो अ नोंथां आं मा बुंदोंमोनथाय नोंथांखौ?
नोंथाङा खोन्दाखादोमोन दां आं बुंनायखौ उन्दुनाय सम समाव जों माने बे बुस्थुखौ बारा उम बेबो जोंखौ मानसिखौबो इफेक खालामो नोंखागौ बेबो उम ओंखायनो जों माने
उम उम बेलग बेलेग उब उफाय गैया नामा जोङो रेडियेसनखौ खमायनो हानाय बा मबाइलाव माने रेडियेसन जानायखौ एसे खमायनो हानाय जोंखौबो एफेक्ट खालामोबालाय रेडियेसना
उम नोंगौ खालामो दा दा इदि मिथिगौ जोंनो सुबिदाखौ नांगौ नांनाया ओफ्राय जों थे बे बुस्थुखौ खमायोबो नांगौ टेक्न'लजिखौ नांगौ नांनाया नाथाय जोंनो जोंनि इनभारमेन्ट ना दाउसिन दाउला जोंनि देहाफोरखौबो स सारनांगोन माने
अ ह ह ह दाथ' गासैब बो माने टावारजोंनो सोलिजोबो अनलाइननि जुग जाजोब्बाय।
उम जों माने आरामखौ नागिरो जाहैबाय नालाय
औ
बांद्राय आरामजोंबो जाया माने
औ नोंगौ औ ओमफ्रायो रेडियेसन आहा अ अ ओमफायो लं टार्म माने देहाफोर
बिराद माने लं टार्मनि फेक बा मा होनगोन बेखौ मानसिनाव देहा सिङावबो बेमार आजार खालामो नामा जेनेबा बे रेडियसना
थ' आंबो बारा मोनथिलाय लांला नोंथां आंबो एसे एनै जे मोनथियो बेलेगनिफ्राय खोनानायसो जाहैबाय आं एसे एनै जे जोंखौ गाज्रि खालामो नालाय ओंखायनो नोंथांनोबो फोरमायहरनाय जादों आरो आं जाहाथे नोंथाङाबो एसे साबधान जा होननानै आरो दोना
आ मबाइलफोराबोथ' गोदान गोदान ओंखारलांगासिनो दं ओमफाय ओमफाय जोंनि इउथ थाव गथ' गथ'फोरानो माने मबाइल सब्बिस घन्टा सालायबाय थायो बिफोरहा माने आं सानो माने बेफोर मबाइल गथ' उन्दै उन्दैनिफ्रायनो सान नहर म बाइल नायबाय थायो ओमफ्राय जेबो इफेक्ट माने बा देहाफोराव जेबो माने बेमार सेमार खालामा नामा मबाइल नायबाय थानाया बिदि
खालामगोन मानो खालामा जानांगौ बेमारल' खालामनो नोङा नोंथां मोनसे खोथा आरोना गथ'फ्रा जोंनिया दा इदि उन्दैनिफ्राय मबाइल नायो ना बिसिनो माने मोनसे एदिक जानाय बायदि जाबाय माने मबाइल गैयाबाथाय गाबलायलायनाय जायोना जाया आ जों आं नों आं बायदियानो जोंखौ गोदो आइ आफामोनहा बुङोमोन जानांगौ जों उन्दैयावहाय जों बे टाइमावथ' बिदि स्क्रिन टाच मबाइलनि बारा जु नोङामोन नालाय जोंफोराथ' गेदेरफोरजों थाफागोन थाबायनो सोलोंगोन। बिदि बुंनायमोन आरो जों बेलेगाव थांफागोन मा दानि गथ'फ्रा मा माने थाबायनो रोङियावनो माने मबाइल थुनो रोङो होननाय जाबाय। बे मोजां खोथा नोङा माने देनां देरबा इसोर माने जेरैबो अलसिया जालांनाय जायो। हैगोन माने
आंबो नुबोगासिनो दङ उन्दैनिफायनो गथ'फोरनो मबाइल होबोयो ओं ओमफ्राय मबाइलखौ बिमा बिफाया सिखबाथाय गाबसिगोन गथ'फ्रा मबाइल मोनिनि
औ ओम बे एदिक्ट जानाय मोनसे ना
औ आरो मबाइलफोरावबो गेमस सेमबो बिराद गेलेनो हाला बायोना बै जोंनि सें माने उन्दै उन्दै देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बे मबाइलावनो नांथाब बाय थासिगोन? ओंखारला ओ गामिनि फिल - ला गेलेला माने गावबो फेस टु फेस गेलेनाय माबा खेलाफोरखौ गेलेला माने बिदिनो बेडमिन्टन जा क्रिकेट जा ज' ज' गेलेनाय ज' ज' ग्रुप नांनानै गेलेनायखौ, औ औ बिदिनो ओमफाय बेमार जालाबायो
बेफोरजों गावनिनो खहा मबेलखौ नाय बाहाय नाथाय मोजां बुस थुआव बाहाय मोनसे लिमित दोन ना?
औ नोंगौ नंनाया
उम
आबो गोमालांगासिनो दं माने म बाइल अभार नायबाय थानायनि माबोरै कमिनेट-कमिउनिकेट खालामो बेफोरखौबो रोंला माने जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माने दानि जुगनिया।
बेनो जों बांसिन थाल लाबा मोजांबादि ओन्दै ओन्दै गथ'फोरनि जा साननायखौ जों सोलायनो नाजाथारनांगौ मानो होनबा बे मबाइल नायनाया बिराद गाज्रि नोंथांनि सिगाङाव बुंदों नालाय एफेक्ट खालामो ना खालामा? ओन्दै ओन्दै नैबे फारि बे फारसेजों नायोबा माने एफेक्ट खालामो खालामनाया मा बिसिनि साननाय मानाय ना देहाफ्राबो ला लोरबां जायो। ओन्दैनिफ्रायनो जों फाट फिट थानो सोलोंनांगौ होमबा एनारजेटिक जायो। मिथिबाय दा नोंथाङा? उम। होमबा नोंथां आंहा एसे डिउटि दंमोन आं फोरमायनोथ' आरो फोरमायनो सानबावदोंमोन गारजि मोननो नांला।
दे नोंथां अब्लालाय दोन्थ'नाय जासिगोन।